औ नोंथां
खोनादों औ औ औ औ खोनागासिनो आं दे दायो नै ओरैनो दंथयो जिरायनानै सानजौफुनि ओ ओंखाम जा- नानै ओरैनो जिरायनाय दं नोंथाङालाय मा खामगासिनो
बोथोराबो गरम ना
औ बोथोराथ गरमथार अखाफोर हायाखै एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव
अखा हायाखै सान्दुंसो दुंदोंमोन
ए एसे औ दोमैलु बोथोर आरो उम नोंथाङा बे मौस मि बारखौ मोनथिगौ नामा एसे
आं मौसुमि बारखौथ एसे बां मोजां मिथिया
औ दायो नै मौसुमि बार बारबोगासिनो ना मौसुमि बार फैबास सो जोंनावहा अखाया बांसिन हायो‌
खोला आरो सानजाजों बारो नामा मौसुमि बारा?
ओ माबा बुङो खोला सोनाब दा जिन औ दा जन्थु जिथु जोंनावहा मौसुमि बार फैयोना बियो खोला सोनाब होनना बुङो बेखौ खोला सोनाब मौसुमि बार
अ
औ साउथ वेस्ट
अ
बे दा फैगासिनो ओरै खोला भारताव सफैग्रोयो बेनावहा जोंनाव सफैयो आरो। औ बेबायदिनो नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनो खोमा ना?
औ बेरायनो मोजां मोनो नोंथाङालाय?
बेरायनोथ' गासैबो गासैबो मानसिफोरनि थाखायनो मोजां बेरायनो मोजां मोननाया। गासै आंबो बेबायदिनो सानो आरो आंबो मोजां मोनो बेरायनो।
नोंथाङा मा मा जायगाखौ माने साब सिन मोजां मोनो माबायदि जायगाखौ‌?
आंनिया आं जिथुबा बेरायनो जायगा मोजां मोनो होमबा माने आं हाजो जायगाखौ मोजां मोनो बांसिन ओरैनो लैथो दैमा थानायफोरखौ मोजां मोनो नाथाय हाजोआव बां थांनो बांसिन मोजां मोनो बेनि मिथिंगायारि समायना मिथिंगायारि जन्थुबा बिफां लाइफां थायो दैबो होयो आरो खायफा खायफा जायगायावहा बरफबो गोलैयो आरो बेबायदिनो बोथोराबो मोजां जायो एसे गुसु बोथोर जायो हाजो ओनसोलफोराव बेखायनो हाजो ओनसोलखौ आं मोजां मोनो बे बिराद मिथिंगाया जोबोद मिथिंगायारि समायना जायो हाजो ओनसोलफोरा नोंथाङा माखौ मोजां मोनो?
आंनाबो नोंथांनि बाय‌ दिनो हाजो हाला मिथिंगानि सोमखोर समायनाखौ नायनो मोजां मोनो। माने हाजोआव थानानै एखे गाहायनि साव अ मिथिंगानि सावगारिखौ नायनो आरो दैमा दैसा
बेफोरबायदिखौहाय माने साब सिन मोजां मोनो। सहर गारि मथरनिख्रुइ ओ सोहोरनिख्रुइ आं बांसिन मिथिंगानि
औ मिथिंगायारि समायना जायगायाव थानानै मोजां मोनो आरो नंगौ नंगौ आरो नोंथाङा बे खौ ओरै सान ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ मानसि सासेआ जेब्ला गामिनिफ्राय टाउन सोहोराव फैयो बियो बिथाङा टाउनखौ बांसिन मोजां मोनगोन ना ना गावनि गामियाव थांफिननानै मोजां मोनगोन बे उनावहाय
सासे मानसिया जुदि गामिनि ओमफ्राय सहराव थायो सिगां समाव फार्स्ट टाइमावहाय बे माने उम टाउनखौहाय बांद्राय टाउन सहरनि बारहावाजों एगजास्ट जानो हानाय नङा बेयो उनावहाय ओ माने गोसो लानानै गोसो खायसे खायसे सुबुंफोराहाय सहरखौ मोजां मोनो खायसे खायसे गामियाव थाग्राफोराबो सहरखौ मोजां मोनो खायसे खायसे टाउनाव थानानैबाबो माने गामिनि मिथिंगा महरखौ मोजां मोनो
नंगौ नंगौ सैथो खोथाया सैथो ओ सोहोराव थाग्राफ्रा बांसिन फेसिलिटिस मोनो आरो बा एसे रां रांखान्थि बा रांखावरि बायदि ओ जिथुुबा जोंनि रांखान्थि बियो थिङावबो एसे ओ बेखौ जों गिर जाबोनाय नुयो आरो सहराव थाग्राफ्रा बेयावहाय रां खावरि खामायनो हानायनि सुबिदाफ्राबो मोजां जायो सहराव सुबिदा थायो सोहोराव बांसिन बा बेहाय ओ जिथुबा जों फेसिलिटिस मोनो जों ओ फरायनायनि बेलाखौनो होन बा ओ फाहामसालिफोरनिखौ बेलाखौनो होन बेफोर गासैखौबो बेवहाय मोनबोजोबनाय थायो बेखायनो बांसिन मानसिफ्रा सोहोरखौ ‌ गामिनिफ्राय सोहोराव थाजानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन दानिया
ओरैबाय औ ओरैबायदि माने मानसि माने ओरै जायोखि माने गामियाव थायोबा माने गामिफोरावबा गामि फोरावबा जों आबादनि सायाव सोनारनानै बांसिन माने रां दिहुननांगौ जायो माने ओ सोरबा सोरबा हा हाफोर हा हा गैयिफोराहाय माखौ मावनानै माने आबाद मा मावनानै जानोना टाउन थाग्रा टाउन थाबा माने सोहोराव थाबा हा हु गैयियाबो माने माबा मोनसे फिसा बा सुरुमफोराव बा बबावबाफोर ओ हाबनानै थानो हायो आरो
औ दखान गला दखान गलाखौ होनानैबाव जानो हायो औ आरो बेहाय फेसिलिटिसफोर खौ बांसिन मोननाय जायो। बेबायदिनो बेबोबो गोहोम खोलैयो गाज्रि गोहोमबो दं बा
मोजां गोहोमबो दं गामियाव थानानैबाबो माने जोङोहाय अरगेनिक मैगं मैगं मैला गास जेबो बुस्थुफोरखौ मोनो गोग्गो आबहावा मोनो। थावन फोरावहाय बिराद गुबुंग्ल बारहावा बेनो जों गासैबो मैगं थाइगं जि फिथाइ जायो मा जायो सब माने गासिबो मेडिसिन होनायखौ जायो।
औ राखायनारि हासार होनायखौसो मोनजायो औ नै आ आथिखालाव थ' जों बांसिन मैगं बा आबाद मावनायफोरावहाय जों रासायनारि हासार बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनबोगासिनो आथिखालावहाय बेबायदिनो गामियावहाय गावनि जानो थाखाय गावनि आबादखौ गावआनो मावना लायो मोजाङै अर्गेनिक हासार बाहायनानै मोजां मावनो हायो आरो आरो बिनो ओ मोजां आ आबहावायाबो मोजां जायो जों फ्रेस अक्सिजेन लानो मोनो गामियावहाय गुबुंले इनद्रब पलिसोन फ्राब खम जायो गामियाव बेखायनो थानो बुंबा थानो मोजां गामियावहा गामियाव ओरैबायदि औ समाजारि बिथिङावबो गामियाव साबसिन होनना बुं
हेफाजाब होलायनाय गासिबो हाबाफारिफोरावहाय माने हेफाजाब होलायनाय टाउनफोरावहाय नोंनि गावनि मानसि नङाबा रावबो माने हेफाजाब होलायनाय गैया बेफोरोहाय माने गामियावबा गासिबो माने गावनि आंगो मानसि नङाब्लाबो गुबुन माने गुबुन मानसिबाबो हेफाजाब होफैगोन जिखुनु हाबाफारियावहाय
औ जोंनि बर' माहारिनि जिथुबा जों हाबा हुखा बा खारज खुंनाय जिखुनु हाबा हुखा खुंनायखौ जों नुबोननो मोनबोदों जे गामिनि मानसिफ्रानो हेफाजाब होलायो गासिबो जेराव रांखान्थि बेलायावनो जा बा जिखुनु ओ हेफाजाब होनायावहा बांसिन गामिनि मानसिफ्रानो रायजोआनो हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बेबायदि हेफाजाब होलायनायखौ जों नाथाय सोहोराव थानाय मानसिफोरनि बेलायाव जों नुनो मोनदिया दासिमबो जों बांद्राय नुनो मोना औ
थारैनो ओरैनो। थारैनो माने ओरैहाय टाउनाव बाहाय नोङो लोमजानानै था जोबोर गिदिर लोमजादों। माने एकदम बेमार जब्रा ओ थांनो माने रावबो न'खराव हिनजावफोर गोजा थिखांनो गोहो गैया बे टाइमावबो नोङो माने राव बो थांनानै नायहैनायनि बिदि माबा गैया आरो सहरफोरावबा। सोरबा मानसि थैनानै थाबाबो माने रावबोहाय माने निजिनि मानसि गैयाबा रावबो माने थांनाय थांनाय गैया आरो मा जादों माबोरै जानाय बेफोरखौहाय माने।
औ बेफोरबायदि बेलायावहाय औ नोंथाङा बुंनाय बायदि जिथुबा खोथाफोरखौ बुंदों बेबायदि बेलायावथ' जोंनि गामियावहा बेफोरबायदि नुनो मोना। एसे गावनि औ गावनि न'खर नंगौ गावनि न'खरनि मानसि जायाब अब्लाबो न' खाथिनि मानसि बा एसे खाथिनि मानसिफ्राबो एसे जुदि सु असुबिदा जादोंबा न'आव फैनानै सोंफैनाय मानसि मेरला दं। जोंनि गामियावबा। मा खामदों मा माब्रै दं नोंथांमोन ओरैबादि। ओरैबायदि सोरबा खामानि मावनो हायाबा ओंखाम संनानै गालांगोन ओंखाम ओंख्रि संना गालांगोन ओरै जाहोनायबो दं बा ओ डाक्टर फाहामसालि देहा फाहामसालिफ्राव लांनायबो मानसि ओंखारो गामियावहा
औ सोरबा थांस'नानै होगोन ओं।
गामियाव थानाया बेबायदि हेफाजाब मोनलायो नाथाय सोहोराव थानाया। बेबायदि हेफाब हेफाजाब मोनलाया नाथाय सोहोराव थाग्रा बांसिन रांखावरि बा रांखान्थि बेलायाव बांसिन मुलाम्फा दं आरो।
औ औ माने जिखुनु सुबिदा हान्था हान हान्था मेला माने माने कलेजफोर बा इसकुल फोर मोजां स्कुलफोरावहाय मोजां कलेजफोराव होनोबा माने सहराव। थाहैनांगौ जायो आरो।
नंगौ सोहोराव बेनो हान हान्थामेला नंगौ हान्था मेला बा फरायसा लि बा देहाफाहामसालि थांनाय बेफोर गासैबो सु-सुबिदाफोरखौ मोननाय जायो सोहोराव। नाथाय सहराव थानाया बेनो जों जिथुबा जों सिगाङाव सावरायबोबाय बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिखौ जों सोहोराव थानाय मानसिफोराव नुनो मोना एसे ओ समाजारि बा ससियेलि इन्टारेकसनफ्राबो एसे खम जायो आरो सहराव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय। जिथुुबा जों गामियाव नुबोदों बेफोरखौ बांसिन नुबोदों आरोखि ना? औ बेनो थाङा मोजां आरो बेबायदिनो मा खालामनानै मोजां मोनो ओरैनो थानाय समावहाय नोंथाङा?
आं ओरैनो थानाय समावथ' नभेलफोरखौ फरायो नोंथाङालाय?
औ आंबो फरायो फरायनाया सल' सल'माफोर फरायो
ओ नबेलफोर फरायनानै मोजां मोनो आथिखालावलाय आरो मा बुंनो मबाइल दां बाथाय आरो रिल्सफोरखौ नायनाय जायो एसे एनै
नंगौ नंगौ। आथिखालावथ' नै बांसिन मानसिफ्रा मबाइल फनावनो बांसिन खामानि आरोबा ओरैनो थाबाय थानायखौ नुबाय थायो आरो मबाइल थुयै थुयैनो थाबाय थानाय नुयो।
माने निजेनि न'खर मोनसेयावनो थानायानो गावबा गाव गावबागाव माने बेस्थ'सो थायो मबाइलावहाय माने नोंजों आंजों मा जादों मा खै इदि होनो माने समखोनो गैया जाबाय आ थिखालनि मुगायावहाय मोबाइल ओंखारनानै गावजों गावहाय माने गावनि माबाफोरखौहाय उ सुबिदाफोरखौहाय फोरमायलायनो थाखाय।
नंगौ खोथाया सैथो नोंथां बुंनाया जोबोद सैथो जादों। औ दायो जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां? एसे उनाव उनावहा आरो इयुनाव आरो रायज्लायफिनगोन होननानै आसा थाबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै दे।